हेल'
ह'
औ खोनादोंना नोंथाङाथ' औ खोनादों दे
ख-खाय
खोनादों दे बुं। औ खोनादों।
अ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
अ आं दायो ओरैनो दङ।
हेल'।
हेल' ओरैनो दङ दे नोंथां।
अ अ होमबा फ्रियै दङ न नोंथाङा?
औ औ।
अ होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन दा?
सावरायनो हागोन दे। मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
अ आयदाया जाहैबाय जोंना बै यगानि सायाव सावरायगोन आरोना।
सावरायजायो दे। जायोदा? सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङालाय यगा खालामो ना खामा?
यगाखौथ' खालामो सम सम। नाथाय दासान्दि खालामनाय जायाखै आरो।
ओ अ।
नोंथाङा?
आंथ' औ बांद्राय बिदि य'गा खालामनाय जाया खालामफेरानो बांद्राय ओरैनो मालाबा मोनसे मोननै खालामो आरोना। खिन्थु बिदि माने खालामफेरा आरो इमान बांद्राय रेगुलार नङा आरो।
औ। माने माब्लाबा खालामो आरो गोसो जाबा। औ खालामनो हायोबाथ' मोजां आरो।
औ औ औ औ बेनो आरो।
मानोना जोंनि माने सुबुं माहारिया जेरै बुहुमाव नैजिसे जुनखौनो अवार्ल्ड य'गा दे महरै फालियो ना।
औ औ।
जायनि गेजेरजों माने जोंनि गासैबो सुबुंनि गोसो देहा मेलेमारि जौगानायखौ लाबोनो हायो आरोना। औ औ नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ औ। ओ नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो यगा खालामोब्ला माने जोंनि माने गा गासै फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोङो माने ओ मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना। य'गाखौथ' जोङो जेनेबा आगोल ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसि फोरा खालामबोदो जेनेबा एनसिन्ट टाइमफोरनिफ्रायनो गोबां बोसोर बोसोर सिगांनि
खालामबोदों होनना मिथिनो मोनो आरो ना। औ औ।
ओ बिनिफ्राय ओ यगा खालामनायथ' बहुत माने मोजां ओ मुलाम्फा दङ आरो ना। नोङो देहानिफ्राय लानानै नोंनि ओ साननाय हनाय बा नोंनि ओ गोसो नोंनि ओ मा होगोन इखो ओ नोंनि माने जिउमा गासिबो माने फास फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो माने मोजांमोन मोजां जायो आरोना जुदि नोङो ओ सानफ्रोमबो नोङो यगा खालामनो हायोब्ला माने ओ नोंनि लाइफ स्टाइलानो एसे सोलायो आरो ना माने गोबां नोङो ओ मोजां साननो हायो। माने मानसि ओ मानसिफोरजोंबो मोजाङै थानो हायो बिदिनो माने फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो मोजां आरो ना यगा खालामनो हायोब्ला आरो। औ। ओ ओ जेनेबा जोङो ओ दाथ' बिराद सुबुं माहारिया माने बिराद ओ टेनसनाव थायो बा स्ट्रेसाव थायो बैफोर माने लाइफनि फिसा फिसा
फिसा टेनसन बा फिसा प्रेस कुकारखौबो जों माने
खारहोनो हायो आरोना बे यगा खालामनायनि गेजेरजों जोंनि जोंनि आ माइन्न्दा फ्रि जायो आरो ना
औ
जोंनि खायसे खायसे जोंनि माने मानसिफोराथ' दा बिराद माने डिप्रेसनाव थाङो बेफोर डप्रेसनाव थांनायखौ माने जोङो य'गा खालामनानैबो जोङो माने खारहोनो हायो आरो ना
औ
माने मोजां लामाथिं लांनो हायो औ ओमफ्राय आ बि बिनि आथ' जेनेबा ओं गोबां बेनिफिट दङ बेफोरनि अनगायैबो जोङो माने नोंनि देहा जेनेबा मा होनगोन इखो नोंनि बैसोआ जायोब्ला आरो ना नोंखो माने बुरिनाय बायदि बा बोरायनाय बायदि नुनाय नङा आरो ओरैबायदि मोनसे मोजां जुदि नों कन्टिनिउ खालामनो हायोब्ला औ ओमफाय ओ नोंथाङा माबाफोर बुंदो
औ ओरैनो माने बेखौ य'गा एक्सारसाइस बेफोरबायदि खालामनायनि माने माखासे रुल्स फोरबो थायो आरोना जेनेबा जोङो बेखौ मा समाव खालामोबा साबसिन जायो बेफोरबायदि बिदिनो जोङो फुंनि समाव खालामोबा माने साबसिन जायो आरोना बे समाव जोंनि गोसो देहाखौ फोरा मोजां जायो आरो बे समाव ओ थासारियाबो बा इनभाइरनमेन्टआबो मोनसे मोजां निजोम जायोना बेबायदि समाव खालामनाया मोजां आरो
औ औ नंगौ
बे फुंनि समाव जोङो थाब सिखारनानै एबा जायखौ जोङो ब्रह्म महुरत' सं होननानै बुङो बे समाव सिखार जोङो गिलासे दै लांनानै माने माइन्न्द फ्रेस खालामनानै जोङो मेडिटेसन यगा प्रेनियाम बेफोरखौ खालामनांगौ आरोना बे समाव बेबायदिबा जों बांसिन बेनिफिटखौ मोननो हायो आरो
औ औ नंगौ
आरो बेफोरबायदिनो माखासे य'गा गाफोरनि पसनि नेम थायो जेरै थारासन सित्रप थारासन ब्रिक्षासन अर्ट' सक्रासन बक्रासन अलथासन बालासन दखाासल दनुरासल बजोंंगासन सलबासन सवासान बाजार सान बेबायदिनो गोबां गोबां माने य'गाफोरनि पस्ट थायो आरोना माने बेफोरखौ खालामनो हायोबा जोंनि गोसो देहा मेलेम बेफोरनि जौगानायखौ ला मोननो हायो। आरो माखासे जोङो क्रियेटिभ खालामनो हायो आरोना
औ औ
बेफोरबायदिनो माने जोंनि जिउमानि जौगानायखौ मोननो हायो आरो
औं
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि माने य'गानि माबाफोर दङ नामा सेन्टारफोर
सेन्था आं दिनैसिम नुफेराखै माने जोंनि गामिथिंथ' गैया जेनेबा ओ एसे टाउन एरियाफोरथिंजाय दङ नामाथाय टाउनावथ' थागोन जेनेबा खिन्थु जोंनि गामि खिनियाव गैया आरो
औ
नोंथांमोननिसो दङ नामा?
जोंनियावबो गामि ओनसोलाव जों माने नुनो मोना आरो
औ
बेफोरबायदिखौ थेवबो माने गैयाबाबो जों गाव गावनो खालामनो हायो आरोना बेफोर रुल्सफोरखौ
औ
गावनो न'आवनो थानानै बेफोरखौ खालामनो हायोबाबो
नोंथांनिखौ बिराद लासै खोनादों एसे गोसोआ राय्लायलाय।
अ जागोन दे माने जों बेफोरखौ आरोना न'आव थानानैबाबो जों खालामनो हायो आरो
औ औ औ
बेयाव ओरैनोथ' माबा मोनसे बिनि सेन्टारनि एसेबां गोनांथि जाया माने न'आव थानानै बेफोरखौ जों गाव गावनो खालामनो हायो आरो खोनादोंना नोंथां।
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ मा होनदोंमोन।
माने बेफोरबायदि य'गा सेन्टारफोरखौ गामियावथ' जों मोननो थाङा नालाय
औ
औ ओ बेफोरबायदि गैयाबाबो माने जों न'आवनो थानानै गाव गावनो बानायनो हायो आरो बेफोरखौ।
औ माने आथिखालावथ' जेनेबा जोङो बेफोरनि माने सेन्टार नांलायलाया दानि जुगाव थ' माने मबाइलावनो जोङो गोसो बायदि माबायदि यगा खालामनो नङो माने गाससिखौबो मोननो हायो आरोना मबाइलावनो इउटुबावनो बा मायावबा सार्च खालामोब्ला नो मोननो हायो माब बायदि या खालामनो नोङो माने फारसेनिफ्राय नोंखौ स्टेप बाय स्टेप देखायगोन आरो जुदि नोङो फार्स्ट टाइम खालामदोंब्लाबो नोंखौ माने माने माबाददि खालामनांगोन नोंखौ फार्निफ्राय खिन्थागोन आरो बिसोरो ओंखायनो माने दानि जुगाव माने सेन्टार बा माबानि गोनांथि गैलायलै आरोना फैसा होनानैबो लालाय लायनायनि गोनांथि गैया ओ मबाइलावनो आरामसे नोङो फ्रियावनो माने न'आव थानानैनो खालामनो हायो आरो बे मोनसे बिराद मोजां सुबिदा आरोना
औ औ
औ
औ माने बेखौ खालामनायनि गेजेरजों जों माखासे बेमार आजारफोरनिफ्रायबो गोजान जानो हायो आरो ना औ औ नंगौ
बे मेडिटेसननिफ्राय ओ गोबां जोङो स्ट्रेसफोरखौ फ्रि खालामनो हायो जोंनि दिप्रेसनखौ जोंनि एनजाइटिखौ गासैखौबो माने जों ओ जोंनि गोसोनि फ्राय गाज्रि साननाय बा ओ ओ जों जोंनि माइनिफ्राय औ नि माइनिफ्राय मान मोजां साननाय लाबोनो हायो आरोोना बे माबानिफ्राय जेनेबा टिबसनिफ्राय मानसिनि साननायाबो मोजां जायो। मानसिनि देहा गासिबो माने मोजां जायो आरो ना।
औ
औ
औ आ आथिखालावथ' दा बयबो बेफोरखौ बेफोरनि बागै मिथिजोबगौआनो आरोना
औ औ मिथियो नाथाय मिथियोब्लाबो माने खालामनाय खौ नुनो मोना आरोना मानसिफ्रा माने सम थोआ बा समनि आंख होननानै माने खालामनो नागिरा आरोोना बेफोरखौ टाइम दिहुननानै जि गावनि थाखाय एसे सम दिहुननानै खालामनांगौ बेखौ साना आरो मानसिफोरा जायनि जाहोनाव गोबां दा ओ दाबायदि दिनाव मानसि
मानसिफोरखौ बिराद टेनसन स्ट्रेसाव फाननायखौ नुनो मोनो आरो औ
औ बेराम आजाराबथ' बिदिनो जेनेबा बेफोरखौ खालामोबा न खायसे बेराम आजारखौ हामो होननानै बुङो आरो ना मानसिफोरा बांद्राय जेनेबा बांद्राय नङाब्लाबो एसेबाबो जोङो
जोङो ओ माबानो हायो आरोोना हामनो हायो औ
जेनेबा ओ जोङो ओ मेडिकेलाव बा ट्रेटमेन ट्रे ओ ट्रिटमेन्ट खालाम-खालामबाय थानाय टाइमावबो जों माने बै मेडिटेसनफोरखौ बा यगा खौ खालामबाय थायोब्ला जों माने गोहो मोनो आरोना बे नोनि बेरामजों नांनो थाखाय बा ओ माने स्ट्रेन मोनो आरो मा होन गोहोआनो होनगोना गोहो मोनो आरो जेनेबा नोंनि साननाया जेनेबा ओ पजिटिभ जागोन ओमफ्राय औ‌ नों जे-जेब्ला नों पजिटिभ सानगोन अब्लानो नों नोङो बांसिन गोहो मोनगोन आरोना थांनानै थाखा थाखायबा न नोंनि गासैबो माने जेंनाफोरजों नोङो ओ औ फेस खालामनो थाखाय औ
खालामनो हायोबाथ' जोंनिनो मोजां आरो ना
मा होनदों
खालामनो हायोबाथ' जोंनिनो मोजां जायो
औ औ नंगौ औ
बांसिन जोङो बेखौ फुंनि समाव खालामोबा माने जोंनि देहानि जौगानायखौ मोननो हायो आरोना
औ औ औ दानिफोरा खायसे खायसे फुङाव सम मोनिफोरा बेलासि बा ह बेलासिबो खालामनायखौ नुनो मोनो माने खालामनो हायो आरोना बे
हायो आरो ना बेलासेबो ‌अ
ओ थेवब्लाबो माने फुङाव मोजांसो जायो आरो ना फुङावथ' सब सब माने खामानिनि थाखायनो फुङावनो मोजां आरोना बांसिनानो खिन्थु माने सब खामानिखौबोथ' फुङावनो मावनो हाया खायसे खायसे खामानिखौ माने मिलायनानै मावनो गोनां जायो बिदियावनो माने खायसे समखौ मिलायहोनो हायाबाथाय बेलासिफोरबो
फोरबो खालामनायखौ नुनो मोन औ आरो जों यगा एबा मेदि सन खालामनो थाखाय जों मोनसे मोजां फ्रि जायगानि गोनांथि जायो माने जाय जाय गायाव निजोम आरो नि सोरां गोलैनाय आरो बेबायदिनो मोनसे निजोम जायगायाव खालामोबा माने जों बांसिन माने साक्सेस जानो हायो आरोना जेनेबा योगा खालाम औ औ औ जेरै जों फुंनि समाव जायखौ जेन्टेल यगा होनना बुङोना नोंथाङा मिथिगौ ना बेनि बागै औ हो हो जेन्टेल यगा होननानै बुङो जों जायखौ अ अ आं फुंनि आं बांद्राय मिथिया आरोना औ माने फुंनि समाव बे यगाखौ खालामोबा जों माने गासै जिउआवनो माने जों माने सानसेनि समखौ जों मोजाङै बारहोहरनो हायो आरो
अ अ अ
सानसेनि समा माने फोरा गोसोनिफ्राय जानगार जायो बे जेन्थेल योगाखौ फुंनि समाव सानफ्रोमबो खालामनो हायोबा एबा जिबा मिनिट सम होनानै बेखौ खालामनो हायोबाबो माने जोंनि देहाया माने मोजाङै थायो आरो बिदिनो। जोंनि दडाइजेस्ट जानाय बेफोरबो माने मोजां जायो आरो। बेखौ खालामो